नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो गोजान जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ आं आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाबाय ओं जों सोलोंथाइ लानानै माबोरै दावगानो हागोन एबा जोंनि न'खरखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन आरो माबायदि जोङो जोंनि न'खरखौ सालायनायाव हेफाजाब होना हागोन बेफोरखौ सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम दङब्ला जोङो सावरायनो हागोन ना?
ओरैनो
हेल'
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांआ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथ खोनायाखै नामा
अ खोनाबाय
औ औ औ नोंथां खोनादों नोंथां बुंलांबाय थालाय
हेल'
अ खोनायाखै नामा
औ खोनाबाय नोंथां
औ
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो सोलोंथाइ लानानै एबा सोलोंथाइखौ सोलोंथाइजों लोगोसे माबायदि गावनि न'खरखौ सालायलांनो हागोन एबा न'खरखौ जौगा थाखोसिम लांनो हा थांगोन बा रांखावरि खामायनायाव माबायदि हेफाजाब मोननो हागोन बेफोरखौ नोंथाङा नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां
नोंथाङा सम दङब्ला जों सावरायनो हागोनना
औ नोंथां हागोन फरायलांदो खोनादोंना
नोंथाङा माबायदि सोलोंथाइ लानानै जों न'खरखौ दावगानो दावगाहोनो हागोन बा नखरनि न'खरनि मानसिफोरजों न'खरनि मानसिफोरखौ दावगालांनायाव हेफाजाब होनो हागोन बे बेफोरखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो जोंहा माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइ लानांगौ आरोना जेरै जोङो जोंहा बेफार फालांगियावनो जा जोङो न'खर सालायनायावनो जा जोंहा गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि दङ आरोना जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबोआनो गैया आरोना जोङो न'खर सालायनायावबो गोबां प्रब्लेम जायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो न'खर मोनसेखौ जौगाहोनो हायो आरोना जेरैहाय जोंहा दा न'खराव सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरा जेन'बा मोनसे बाथ्रा बुजिलायियावनो बिदि नांलाय खमलाय जानायावनो जोंहा मोनसे न'खरा बायलांनो हमो आरो ना सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो आरो जोंहा उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ गोबां सोलोंथाइ होबोनांगौ आरोना फरायनायावल' नङा जोंहा गोबां खेला दुला बेफोरबायदि गोबां दं बेफोराव जोङो गोबां गथ'फोरखौनो बिदि सोलोंथाइ होनांगौ आरोना जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा बहाबाफोर दावबायनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो थांनो रोंनाय नङा आथिखालावहाय गोदो गोदायनि सुबुं फोरा बेफोरबायदिनो गोदोथ' बारा ओरै फरायसालिबो गैयामोन नालाय नोंथां जोङो गोदोनि सुबुंफोरखौ ओरै बारा सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनबोआ मोन आरो नाथाय बिसोरो बिदिनो जानला मोनला गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन आरो नाथाय जोंनि दा बर' हारिनि जेनेबा नेम खान्थिफोरखौ बिसोरो थेवबो मोजाङैनो फालिबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरासो बिदिनो गासैबो नेम खान्थिफोरखौ गारबोहोलांनो हमबाय बे गोदान गोदान सोलोंथाइ मोननानै गोदान गोदान सोलोंथाइजों जोङो सोलिलांनो हमबाय आरोना नोंथां गोदो गोदायनि जि नेमखान्थि बेफोरखौ जोङो गारबोनो हमबाय आरो आरो जोंहा बेफार फालांगिफोराव जोङो जेरै मोनसे दखान बा मोन जोङो बे फालांगि खालामनो गोनांब्ला जोंहा बिदिनो हिसाब खिथाब बिदिनो खालामनाय जायोना बेयावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जोंहा सोलों थाइ गैयाबा जोङो मा बेसेबां रां हरनांगौ बेसेबां रां लाखिनांगौ जोंहा बे फोरखौबो मिथिनाय नङा आरोना आरो जोंहा बिदिनो दावबायनो थांनाय बा जोङो बास ट्रेन गाख ानाय बेफोरावबो जोंहा गोबां बिदिनो लिरना दोननाय थाखायोना माबे जायगायाव बबेयाव थाङो बबे मा फैयो बिदिनो जोङो बे खौ नायनो थाखायबो जोंहा सोलोंथाइ नांगौ आरो जोङो जेनेबा फरायनायावल' नङा जोंहा खेलाफोर होनायावबो जोङो गथ'फोरनो जेरै जोङो बल खेला क्रिकेट बेफोरबायदि खेलाफोराव जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोनांगौ आरो अब्लासो बिसोरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो ह बिदिनो बर' हारिया बिदिनो नाम जालांगोन आरो ना बिदि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथायाइ होबोबोलाथाय नोंथाङाबो दा बेफोर सोलोंथाइनि बागै एसेफोर नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइयाथ' जों सुबुंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नङा होमब्ला गासैबो सुबुंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो सुबुंफोरनि साननाया लोरबां जायो आरो गोबां खोमसि फोथायनाय दङमोन आरोना खोमसि फोथायनायफोरनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा बुथारजादों गोबां सुबुं सुबुंफोरा गाज्रि सानजादों एबा गोबां सुबुंफोरा बिदिनो माबा मोनसे जानांदों आरो खोमसि फोथायनायनि थाखायनो मानोना ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा आरो ओरै एसेबां सोलोंथाइखौ मोननो हायाखैमोन नालाय जेरै सोलोंथाइया गैयामोन नालाय गोदो गोदायनि समाव फोरोंगिरि मोजां गैयामोन आरो एसे गोरों सुबुंुंबो गैयामोन फोरोंना होनो थाखाय बेनिखायनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि साननाया एसे एसे लोरबां जायोमोन आरो सोलोंथाइ गैयाबा मा सासे मानसि मानसिया जेबो नङा होननानै बुंजायो दानि जुगावथ' सोलोंथाइ नङाबा सुबुङा जेबो नों नङा होननानै सानजायो आरो सोल थाय गैयाबा सासे सुबुङा जाम्बा एबा जाम्बिबो होननानै बुंजायो आरो ओ सोलोंथाइ गैयामोनबा थ' जों जोंनाव दा जेबो जानाय नङामोन जेरै कम्पिउटार टिभि लेप थ' मबाइल टेक्नलजि अनलाइन बेथ' सोलों फिथाइनि थाखायसो जालांजोबदों नङा होमबा? आंबो सोलोंथाइ नङाबा माने बे बुहुमाव जेबोआनो नङा होननानै साननाय मिथिजायो आरो नोंथाङा ब एसे बेफोरनि बागैनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ ननो हागोन नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदि गोदो गोदायहाय जोंहा जेरै खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनायजोंनो जोंहा गोदो गोदायहाय जेबो सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बेफोरखौनो फोथायनानै बा सोरबा माबाफोर बुंबोला बेखौनो आ लानाानानै जोङो खोमसि फोथायनायजोंनो बिसोरखौ जोङो बुथारनाय बा सुथारनाय बिदि जाथाया जाबोदोंमोन आरो गोदो गोदाय हाय। बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाबाथाय जोंहा न'खरावबो दावराव दावसि आरो गामियावबो बिदिनो दावराव दावसिया जोंना जाबोनो हमो आरो ना बिदिनो खोमसि फोथायनाय। बे खोमसि फोथायनायखौ जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा गोबां फोथायोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बे खोमसि फोथायनायखौ जोङो फोथायनायखौ ओ नुनो मोनला आरोना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सोलोंथाइबो जाबोबाय आरो। बिगियाननिबो जुग जाबोबाय नङा होमबा नोथां बिनि थाखायनो जोङो खोमसि फोथायनायखौ जोङो ओ जेन'बा ओ मानिला आरोना। बिदिनो जोङो गोबां सोलोंथाइ लाब्लासो गोबां गियान मोनबोयो दानि आथिखालावथ' गोबां मबाइल बा जानबुंनि जोंना जुग कम्पिउटार लेपटप नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओंखार जोबबाय नङा होमबा बिगियाननि गेजेरजोंनो। गोबां सोलोंथाइ लानानै बेफोरखौबो जोङो दिहुननो हमनो हादोंना आरो जोंहा गोदो गोदायहाय जेबो गारि मथर गुरा जेबोआनो गैयामोन नङा होमबा जोङो। गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ जोङो मारैहाय दावबायो होननानै मिथिबा जोङो बिसोरो बांसिनानो आथिंजों बा साइकेलजोंसो दावबायो होननानै जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। नाथाय आथिखालाव गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों बिदिनो बिगियानगिरिफोरा गोबां गारि मथर मेचिन बेफोरबायदि दिहुननायजों लोगोसे जोंहा गोबां हेफाजाबबो मोनबोदों आरोना। बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां समनिबो जेन'बा आंखाल जायासै जायाखै आरोना जोंहा गोबां बिदिनो थाबनो गारिफोरजों थांबा जोंहा थाबनो बहाबा थांनो गोनांबा जोङो थाबनो सहैनाय जायो। गोदो गोदाय बिदिनो गारि मथर गैयैनि थाखायनो जोङो थाबायनानैसो थांनांगौमोन आरो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बिदि जाम्बा जाम्बि जानानै थानांगौ गोनां जायोमोन आरोना नोंथां। आरो जोंहा दा बेफोरबायदिनो मबेल मबेल ओंखारबाय। बे मबेलाव जोङो सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोंहा वाटसाप बा माबाफोर नांगौ जायोब्ला जों
हेल'?
दउ फसाफोरावबो जोङो डकुमेन्टसफोर हरनांगौ गोनां जायो नङा होमबा? बिदिनो सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोङो मबाइलफोरखौबो जोङो बाहायनो रोङा नङा होमबा?
उम उम।
खोनादोंना नोंथा?
नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जादों नामा?
दा खोनादोंना अह खोनादोंना नोंथा?
औ।
औ खोनादों।
अ आं अ। जोंहा दा मबाइल लेपटप बेफोरो कम्पिउटार जोङो बेफोरखौ ओ बाहायनोबो जोंनो दा सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां? जोङो बे लेपटप कम्पिउटारफोरखौ बाहायनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बेफोरखौ थुनो बा ओ लेपटप बा कम्पिउटार फोराव जोङो अनलाइन फोरखौबो जोङो खालामनो हानाय नंङामोन‌ नङा होमबा बिदिनो जों ओ मबाइल फोराव गोबां बिदिनो एप्स। फोर दङ जों बेफोरखौबो बाहायनो रोंनाय नङामोन बे आरो गोदान गोदान गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ मोननानै गोदान गोदान एप्स दि हरनाय जादों आरो गोबां गोदान गोदान मेचन बा ओ बिदिनो मबाइलफोरखौबो बिदिनो गारिफोरखौबो गोदान गोदान बिदिनो बानायनाय जादों आरो ना। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां जोंना ओम थां बु जेनेबा बुहुमावनो गोबां सुबुंफोर दं नालाय बिसोरबो गोबां सोलोंथाइ लानानैनो बेफोरखौ जौगा हादों आरोना जोंहा सोलोंथाइ थाब्लासो जोंहा ओ जिउआवबो बिदिनो साकसेस जानो हायो आरो ना गावनि थांखिसिम जोङो सहैनो हायो। जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा जोङो ओ जेबो दावगानोबो हाया जोङो जौगानोबो हाया आरो नोंथाङा जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोंहा गोबां दावबायनांगौ जायो अब्लासो जोङो गोबां ओ मानसिफोरनिफ्राय सोलोंथाइ मोननो हायो जेरैहाय जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुनफोरनि थासारि बा गुबुनफोरनि रायल नाय जानाय थानाय आरो बिसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुबोनानैसो ओ जोंनि गोसोआवबो माने सोलोंथाइ एसेबाबो सोलोंथायाइया फैयो आरो ना नोंथां।
औ जोङो बिदिनो न' सिङाव थाबाय थाब्ला जोङो बाहेरनि बाथ्राफोरखौ मिथियाबो जेन'बा न' सिङावनो थाबाय थानानै जोंहा माबोरैहाय मा जादों बेफोरखौबो जेबो मिथिया नालाय जोङो दावबायनायाबो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरोना सोलोंथाइ लानो थाखायबा।
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जालांबाय नालाय।
थां जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जों बे सिनाव दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
दे होनबा नोंथां।
औ